हेलौ।
औ खोनादों।
फोरोंना
औ।
खोनादों औ मा मावदों।
आं ओरैनो दङ।
ए नोंथांजोआ ओंखाम जाखांबायना?
औ जाखांबाय।
मा ओंख्रि जानायमोन?
सबाय बिमा फाजामोन। नोंथाङालाय?
आंबो जाखांबाय जानाया।
औ।
आं नोंथांजोजों मोनसे आयदा खौ लानानै सावरायनो होननानैसो नोंथांजोआ दसे सम होनो हागोन ना?
औ होनो हागोन नोंथां।
होमबा जोङो आयदानि बागै दावबायदोनसै खोमा ने?
औ सोंजासिगोन।
आङो बिबारनि बागै माखासे जा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बिबारनि बागै जे बिबारा जों बिबारजों जों मा मा मोननो हायो आरो बिबारजों बिबारा जोंनि साखाथियाव थानानै जोंनो मा मा होयो जों बिबार बिबारनिफ्राय जों मा मा मोन नो हायो बा जों बिबारजों मा मा खामानियाव जों बाहायनो हायो नोंथांजोआ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आं सुंद'यै फोरमायगोन। ओ जोङो बिबार होननानै बुङोब्ला बिबारखौ जों बयबो मोजां मोनो। नङा होमबा?
औ नोंगौ।
उन्दै जा बोराय जा गथ' जा जों गासिबो बिबारखौ मोजां मोनो। बिनिखायनो जोङो बिबारखौ बयबो न' न'आव गायनानै लायो। नङा होमबा।
औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोङो जोङो न'आव बा साखाथियाव बिबार गायनायनिफ्राय जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो। जेरैहाय जोङो मालाबा जोंनि खर' सानाय। माब्लाबा जोङो गावखौनो गाव माने मेंग्लिनाय मोनो नङा होमब्ला।
औ नंगौ।
अब्लानिया जोङो ओ बिबारनि खाथियाव थायोब्ला गोसोखौ गोजोन मोनो। नंगौना? बिनि अनगायै बो जोङो बिबारजों गोबां खामानिफोर मावनो हायो। जेरै ओ हाबा हुखायावनो होन बा ओ गसाइ सिबिनायावनो होन बायदि बायदियाव जोंनो बिबारखौ नांगौ जायो। जोङो बाथौ थानसा लियाव थांब्लाबो इसोर सिबियोब्ला जोङो बिबारजों सि सिबियो नङा होमब्ला।
औ नंगौ।
गायैबो सोरबा हौवा गोदान हिनजाव गोदाना जुलि जायोब्ला जोङो बिबार गोथांनि माला सुनानै हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो गानहोनाय जायो।
औ औ नंगौ।
बिनि अनगायैबो जोङो ओ बिबार गायनानै बा बिबार बा गान बनायनानै जोङो माखासे पार्क फोर बनायनो हायो बेयाव उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ गेलेहोफैनो हायो आरो बिनि अनगा गायबो जोङो बिबारखौ समायनायनि थाखायल' नङा जोङो फालांगि हिस हिसाबैबो बाहायनो हायो आरो ओ फालांगि होनोब्ला माब्रै ओ जेन'बा जोङो गोबांथार बिबार फुलि न'आवनो बानायनानै जोङो बेख बेखौ फालांगि हिसाबै मावनो हायो आरो बेखौ हबाना गोबाङा जोंनिफ्राय बायनानै लांगोन गायहैगोन अब्ला जोङो ओ रांखावरि रां आरजिनो हागोन आरो बि बिबारनिफ्रायबो आं बेबायदि स सानो दा नोंथाङा बिबारनि बागै बिनिख्रुइ साबसिन माबाफोर खोन्थानो हागोन नामा?
साबसिन माने आं आंनि मोनथिनायखौहाय हागोन आरो आं नाजानोसै साबसिन हानायनि आं नोंथांजो जे बुंदों बिबारजोंहाय जों माबा जों लोम लोमजाबा साजाबा जों एसे सुग्लायनाय मोनो जों बिबारनि खाथियाव थांबा नंगौ थार बाथ्रा आरो नोंथांजों जे बुंदों जों बिबार जों फालांगियारि फालांगि फालांगिबो मावनो हायो बेबो था बेबो थार बाथ्रा जों गोबां बि फालांगिबो मावनो हायो बिबारनि जुगैदै जों फालांगिल' नङा बिबारजों जों गोबां रोखोमनि जों मुलिफोरबो दिहनो हायो जों बिबारजों गोबां रोखोम नि मुलि सानाय सुनायनि मुलि गोबां बिदिनो बिबारजों जों मुलि दिहुननायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो गोबां लोंग्रा लोंग्रा मुवाफोरबो दिहुननाय बिदिनो बायदि बायदि दिहुननायफोरखौ नुदों नुनो मोनदों आरो गोबां बिदिनो बिबारजों गोबां आरो बिदिनो सान बिबारखौ मिथिखायो नोंथाङा
औ मिथियो
औ नै बिनिबो गोबाङानो आबाद मावो जेन बे आबादजों जों जाग्रा थाव न'आव जाग्रा थावबो जों जों मोननाय जायो बे बिबारनि सुबिदायै जों गोबां गोबां सुबुंफ्रानो बेखौ आबाद मावनानै फालांगि मावनायखौ जों मेगननि नोजोरजों नुनो मोनदों नङा होनब्ला?
औ औ।
औ जों बिदिनो गोबां बिदिनो जों गुबुन गुबुनाव जों जोंनि हादरनिफ्राय जों गुबुन गुबुनावहाय हरदों जों बेफोरखौ नुनो मोन्दों जेन गुबुन हादराव बे बिबारा जायाखै जोंनि हादोराव जादों जों गोबां गोग्गोथाव आरो गावखौ लानानैनो जोंनि हादरखौ लानानै।
औ।
औ जों बिदिनो गोबां बिदिनो बिबारफोर मोनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जों बिबारा जों जों बिबार जों जोंनि साखाथियाव बिबार गोबां थाबा जों समायना नुयो बिबार बारियाव फानसेल' बिबार थाबा जों समायना नुवा नङा होमबा?
औ औ।
औ बिदिनो बायदि रोखोमनि बिबारफोर थाब्ला बिबार बारियावहाय जों गोबां समायना नुयो आरो बिखौ नायनानै जों जोंनि गोसोआ सुग्लायो आरो जोंखौ जोंनि गोसोखौ जोंनि गोसोखौ थाजिम मोन बियो जों बिबारखौ जों नफ्रोमावबो जों बांसिनानो नुनाय जायो गासिनि नखरावनो जेन बिबारखौ बयबो मोजां मोनो गासिबो मोजां मोनो रावबो मोजां मोना मोनालाबानो थाया बिबारखौ। नङा होनब्ला?
औ औ।
औ जों बिदिनो बायदि रोखोमनि बिबारफोर गायना लानो हायो न'न'आवहाय दालिया बिबार दावदै फुल आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जों बिबारफोर गायनानै लानो हायो न' जोंनि न' न' साखाथियावहाय जेन जोंनो बेयो जों मोदोमफ्रु बिबारजों जोंनि गोसोआ जेन मोदोमफ्रा थाजिम मोनो जोङो। जों बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि बिबारफोर गायना लानो हायो आरो गोबाङानि बिबारजों फालांगिबो मावदों गोबां गिदिर गिदिर फालांगि मावनायखौबो जों नुनो मोनदों जोंनि मेगननि नोजोरजोंनो। गोबां सुबुंफ्रानो बिदि फालांगि मावदों गोबां रोखोमनि फालांगि मावदों फालांगि मावदोंबा बिबारनि फालांगि मावदों। गोबां जायफ्रा जेन जाय जायनि न'खराव बिबारानो गैजेना जाय बिदि नखरनि सुबुंफोरा बि बि नखरनि सुबुंफोरा बिबारफोरखौ बायनानै लाङो आरो जेन गावनि न'खराव जेन साजायो गावनि न'खरखौ समायना नुहोयो बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां रोखोमनि गावनि न'आवहाय बायनानै लांनानै हाथाय बाजारनिफ्राय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो गोबां सुबुंफ्रानो बिदि बिबारखौ बायना लांनानै गावनि न'न'आव लांनानै गोबां बिदिनो समायना नुनायनि गावनिफाय गावनि न'नि साखाथिफोरावहाय गायनानै दोनो आरो बिबारफोरखौ। आंनि मोनथिनाय मथेब्ला नै बेफोरो आरो नोंथांजोआ माबाफोर फोरमायनो दंबावो नामा?
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बाथ्रायाबो गासिबो सैथोजोब। आरो आं बेजोंनो सरजाबफानो नागिरबावदों नोंथां बुंनायजों जोंनि नखर फ्रा जेसेबां खि बायला जिलायानो जायाथों थों मानो जोङो साब सि खालामनानै बिबार गायोब्ला बा सारि सारि न'से सेराव बिबारफोर दोनोब्ला जोङो न'खौ जोबोद समायना नुयो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ दा आङो नोंथांनाव नैबेखौ सोंनो नागिरदों नोंथाङा बारनैसो बिबारफोरनि मुं खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन हानायालाय
बिदिब्ला फोरमायनो हा फोरमायदो
गोबां रोखोमनि बिबार दं जायखौ जों खुगाजों बुंनानै फोजोबनाय थेवब्लाबो आङो फांनैसो बिबारफोरनि मुंखौ थिसननोसै आरो जेरै दाउस्रि आथिं, दाउदि फुल, एन्दा फुल दालिया फुल आरो आरो बिदिनो सान बिबार आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि बिबार दं जों जायखौहाय मुं थिसननानै जों फोजोबनो हाया आरो गोबां रोखोमनि बिबार दं नङा होनब्ला?
औ औ
औ जों बेफोरनि बिबारखौ गोबां रोखोमनि बिबारफोरखौ जों माने जों जाय जों जेखौ सोरनोबा खोन्थानानै जों फोजोबनो हाया नङा होनब्ला?
औ
औ बिदिनो गोबां रोखोमनि बिबारफोर दं। नोंथांजोआ नोंनि साबसिन हामसिन बिबारनि मुं खोन्थानो हागोन नामा जायखौ नोंथांजोआ बयनिख्रुइ मोनथाम बिबारनिफ्राय नोंथांजोआ मोजां मोनसिनो?
औ आं हागोन आंनि मोजां मोननाय बेफ एबा आंनि साबसिन बिबार होननानै बुङोब्ला आङो गलाब बिबारखौनो मोजां मोनो। ओरैनोबाबो गलाब बिबारा बिबारनि रानिखा नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
बिनिफ्राय जोङो गलाब बिबारनिफ्राय माम बनायनो हायो नोंथाङा मिनथिगौ नामा?
गलाब बिबारनिफ्राय औ आं मोनथिनाय मथेब्ला गलाब बिबारनिफ्राय जों गोबां जेखौ जों सेन होननानै मिथियो नङा होनब्ला?
औ औ
औ नै बिनिबो जों बानायनाय जायो आरो सेन आरो बिदिनो गोबां मोदोमफ्रु मोदोमफ्रु जों बिदिनो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गलाब बिबारजों जों गोबां बि दिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि बानायनाय नुनो मोनो। जिनिसफोर औ बिदिनो जों गोबां रोखोमनि जिनिसफोर बानायनाय नुदों। जेरै गलाब गलाब बिबारजों औ
समा जासिगोन नोंदां नोंथां
औ जासिनदां जोंना समाबो बारनाय बारलायबाय जों अब्ला माब्लाबा सावरायनोसै खोमा ना?
औ फिन लोगो मोनगोन
औ नोंथांजों जों सावरायनानै गोबां मो-मोजां मोनदों।
नंगौ आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों सावरायलायनानै। बिदिब्ला जों दोन्थ'लायनोसै नङा होन बा
औ गोजोनथोंसै।
थों दे।